ओइ नोंथां
खुलुमबाय नोंथांसिमबो
जों सानजौफुनि नोंथांनि सिगांग्रो गाहाम हामलायथि लाय जासिहरनाय जाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिबो जासिरबाय नोंथाङा
औ आं मोनसे आं मोनसे आयदानि सायाव बुंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय मा मबाइल मबाइल मबाइल जाहैबाय मा मानसिफोरनि मोनसे बिजों बा सुबुंफोरनि बिजों होननानै बुंनो हाबाय जोङो मबाइल नङाबानो दानि दिनाव सुबुंफोरा रावबो आखाय गोजायै थाबायला मबाइला मबाइलखौ आङो बुंग्रो नागिरदोंखि सिगां समावहाय मा मबाइला जोंनि थाखाय खालि सुबुं जगाजग खालामनायनि थाखायल'मोन बा रायलायनायनि थाखायल'मोन मोनसे नङा मोनसे खामानिनि थाखाय नाय सावरायनाय बा बेफोर बादि मोनसे खामानियावल बाहायोमोन सिगांनि समावहाय लेणडलाइन बायदिफोरखौबो बाहायनानै ओ सुबुंफोरा गाव गावनि सावरायनांगौ बा खोथा खामानिफोरखौ लानानै जग जग खालामबोनायफोरखौ नुनो मोनबोदों नाथाय आथिखालाव जोङो बिदि लेन्डलाइनफोरखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो थांलिया बांसिन सुबुंफोरानो दानि दिनावहाय थार गैयै थार गैयैफोर मबाइलफोरखौसो बाहायनाय नुनो मोनो जोङो गासिबो मानसिफोरखौनो गावनि पकेटआव बा सिटियाव मबाइलफोरखौ सोनानै लानाय बा बे मबाइलफोरखौ लानानै बेरायनायखौ जोङो आखाइ आखाइ नुजोबनो मोनो बखेदावबो लानानै बेरायनायखौ जों नुदों मबाइलखौ जोङो सुबुंफोरा बाहायबोदों ओ थार गोनां जाय टेलिफन बेनि बाहायबोदों दा जोङो फैयै फैयै मबाइला आथिङावनो लाज जोब्बाय बे मबाइलानो जाहैबाय जोंनि सुबुंफोरनि ओ जग जग खालाम जाग्रा बे जगाजग खालामजानाया जाहैबाय जोङो माखासे ओ बायदिसिना खामानिफोराव जोङो मबाइलफोरखौ बाहायनो हायो जोङो मबाइलफोरखौ सिगांनि समावहाय इन्टारनेट बे समाव खालि फन हनायावल' बाहायनाय जादोंमोन नाथाय आथिखालाव जोङो इन्टारनेटआ बारानिफ्राय बारा जाबोबाय। ओ इन्टारनेट सौफैनायनिफ्रायनो जोङो मबाइलफोरखौ ओ लासै लासै बायदि खामानियाव बाहायबोनो हादों ओ माखासे खौरां बिलाइ बा बेफोरखौ फरायनाङै जाबोदों निउस बायदिफोरखौ जोङो मबाइलावनो नुनो हाबोदों इन्टारनेटआ लासैमोनब्लाबो जोङो बेफोरखौ। ओ लासैयैनो। जोङो नायबोनो हादोंमोन एफा एनै डाउनलड खालामनानै नायनो हायोमोन नाथाय दानि ओ दिनावहाय इन्टारनेटनि। बिबाङाबो बारा जाबाय आरो बिनि। गोख्रैथि एबा खरथियाबो‌। गोबां जाबोनो हमबाय बे मबाइल बा इन्टारनेटआ। गोख्रैया गोख्रै बारा जाबोनायनि थाखायनो दानि दिनावहाय जोङो मफोरखौबो बांसिन साबसिन। फ्राय हामसिन नुनो मोनबोबाय जों मबाइल ब्रेन्डफोरखौ बुंनो हायो ओ। सामसुं बुंनो हायो आइफन बुंनो हायो ओ रियेलमि। रेडमि, वानप्लास‌‌।
माइथक्रमेक्स आरोबाव गोबां दंबावो। बेफोरबायदि मबाइलफोरा बांसिननिफ्राय बांसिन ओंखारबोबाय दामनिफ्राय दामनि मबाइल बेफोर। मबाइलाव थानाय सफ्टवेरफोरा जेसेबांनो दामा बारानिफ्राय बारा बेफोरनो। बांसिननिफ्राय बांसिन ओ स्पिपिडआवबो खारनो हायो। बा गोख्रैयाव खारनो हायो दा बेनि थाखायनो मानसि। फोरा गावनि फैसा एबा। खामायनाय रांफोरखौ मबाइलफोराव बांसिनै गारो मबाइलफोराव गारनायनि जाहोनाबो। बे जाहैबाय मा जोङो मबाइलानो मानसिफोरनि। ओ सबसे साबसिन लोगो होननानैबो बुंनानै लानो हायो दानि दिनाव सुबुंफोरा गासिबो मबाइलखौ। खौनो बाहायजोबखायो। बिनि थाखायनो मबाइलानो सुबुंफोरनि साबसिन लोगो बायदि हिसाबै। मबाइलखौ नागारनानै सुबुङा थानो हाला ओ जानाय-लोंनाय। समावबाबो मबाइल खौ नांगौ जायो मानसिफोरा नायो भिडिअ नायो बेयावनो फन रायलायो माखासे। खामानिफोरखौबो मबाइलनि गेजेरजोंनो ओ जानाय-लोंनाय मानि थाथ'आलासे मावो खि। नाय मानि मबाइल नायो बेफोरबादि बुंनो हायो मबाइला। मबाइलाव जोङो इन्टारनेट गैयाब्लाबो जेबो जाया इन्टारनेट। गैयाब्ला जोङो गुबुन-गुबुननि खौरांफोरखौ जोङो मोननो हाया। बा फन हरनानैल' जोङो हरनो हायो नाथाय जोङो। बायदि भिडिअ एबा माखासे खौरां बिलाइफोरखौ जोङो ओ। जाख जाफुबाय थानाय, सोलिफुबाय थानायफोरखौ जोङो नुनो मोना। नाथाय इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो मबाइलाव मबाइलखौ बाहायनानै बेवहाय जाफुबाय थानाय बा। सोलिफुबाय थानाय बायदिसिना। ओ जेरावहाय माबायदि जादों मोनसे जायगायाव माबाफोर जादों नामा। बा बायदिसिना मोनसे खौरांफोरखौ जोङो गासिखौबो मोननो हाजोबो भिडिअनि गेजेरजों जोङो माखासे। ओ सावथुनफोरखौबो नायनो हायो ओ। सुंद' फावथिना बेफोरखौबो नायनो हायो गासैबो। गासिबो आयदानि बा बुहुमनि गासिबो खना-खनला जेसेबांखि। सावथुन नङाबानो बा एबा जायखि जाया जायगाफोरानो जा फट' भिडिअ बायदिफोरानो जा‌ बेफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों। इन्टारनेट बाहायदेरनानै जों बेफोर गासिखौबो मोननो हायो। मबाइलखौनो जोङो सुबुंफोरा। गोबां बाहायबोदों नाथाय बे मबाइलखौ बाहाय नायनि गेजेरजोंबो माखासे सुबुंङा खायफाया। खहाबो जाबोदों बे खहा जाबोनायाबो जाहैबाय। बांद्राय मबाइलखौ नायबाय थानाय बे बांद्राय मबाइलखौ नायबाय थानायनि गेजेरजोंनो मानसिफोरा फरायनो बानाय एबा। बा माखासे बाथाव थासारिफोरा फैदों बेनि गेजेरजोंनो। ओ जाफुबाय थानाय एबा खाथियाव थानाय। सुबुंफोरजों ओ जगाजग गैयै एबा। गाव-गावनो बे मबाइलखौल' हारसिङै नायबाय थानानै बा गुबुनाबो। गावनि मबाइलखौ नायनानै लानानै। खाथिजों खाथि जिरायलायबाबो ओ सावरायलायनाय गैयै मोजां सावरायलायनाय गैयै बेफोरबायदि थासारिया जाबोदों आरो जानाय लोंनायनि सायाव बुंनो हायो जानाय लोंनायफोरावबो मबाइल नायबाय थानानै गावनि बिमा बिफा एबा उन्दै गेदेरफोरखौ मान सनमान होनो रोङै एबा बिसनि गेजेरजों सावरायलायनाय मोजाङै जगाजग खालामलायनाय बेफोरबो गैयै जाबोदों दा बुंनो थाङोब्ला बांद्राय बाहायनायनि गेजेरजोंबो जोङो मबाइलफोरा माबायदि खहा खालामबोदों बेखौ मोनसे थिबाय आरो माखासे फरायनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गेजेरजोंबो ओ बेफोर मबाइलफोरा जेसेबां गोहोम खोलैदों बेखौ जोङो नुनो मोनदों दा मबाइलफोरखौ बाहायनाया मोजाङै बाहायोब्ला जोंनि जिउआवहाय मोनसे आ जाखांफु एबा जाफुंसारनायबो लाबोनो हागौ मबाइलनि गेजेरजों जों गासिखौबो खालामजोबनोबो हागौ नाथाय माखासेया खहाब लाबोनो हागौ। दा आंनि बुंनाया आ एसेनोसै नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंबा एसे बुंलांदो नामा।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनि मबाइलनि सोमोन्दै फोरमायनायखौ आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो माखासे खोथा फोर नोंथांनि आयदानिफ्राय आङो गोबां मिथिनो हाबाय आं नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदाखौसो सावरायनो ओं बे आयदायानो जाहैबाय आथिखालनि मुगायाव बिगियाननि जौगानाय बेफोरसो लानानै आं नि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथाङा खोनासंलांदो। बेनो जाबाय गोदो गोदायनि समाव मानसि माहारिया हाग्रा बंग्रा थानानै ओ दंफांनि बिगुर गाननानै दंफां दन्दर अन्थानि दन्दर हाजो खुंखद बेफोराव थानानै संसार जाबोदोंमोन एबा जिउ खुंबो दोंमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव लासै लासै मान सुबुं माहारिया गावनि साननाय मोन्दांथि बेफोरखौ जौगाहोनायजों लो गोसे आजिखाल आथिखालयाव मुगा मुगा सोलायलांनो हमबाय बिगियाननि माखासे जौगानाया लासै लासैनो जौगाबोगासिनो दं आरो दि दिनैनि थासारियाव बुंनो थाङोब्ला गोबां बिगियाना जौगाबाय जों बे खोथा खोथाखौ जोंङो बुंनो हायो। मानो होनोबा आदि आथिखालाव न' बां लुनायनि आदब खायदा एबा आबाद मावनायनि आदब खायदा जिब जुनाय जिब-जुनार फिसिनाय बेफोरनि आदब खायदा बेफोर गासैबो जोङो बिगियाननि ओ जौगानायजों जोङो आलादा रोखोमै जोङो मावनायखौ जों नुनो मोनसै न' बां लुनाय होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय सुबुं मारिया औवानि न' लुनानै बेरा दुमनानै थायोमोन थुरिनि उखुम होनानै थायोमोन ना थाय आथिखालाव बेफोरो गैलिया आरो नुनो मोनलिया बिगियाननि आ बिगियाननि जौगानायाव बेखौ आथिखालाव इथानि न' इथानि न' लुनानै सिमेन्ट बाला, अन्थाइ ओ लहा बेफोरखौ होनानै जोङो न' लुनोमोन न' लुनानै थानायखौ नुनो मोनसै। बिनि अनगायैबो गोजौ गोजौ बिल्डिं बेफोरखौ जोङो नुनो मोनसै बांग्रि मावबाबो जेबो जायै बारहुंखा फैबाबो जेबो जायो बेफोरखौ जोङो आथिखालाव ओ न' लुनानै बिगियाननि आदबजों न' लुनानै थानायखौ जों नुनो मोनसै आबाद मावनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनावहाय जोंङो जिगु जिगु सान्दुं गोसायावहाय ओ नांगालजों एवनानै मै होनानै जोंङो ओ आबाद मावोमोन आ आरो बिनि सायावबो
आबादा मोजां जानो नागिरामोन नाथाय आथिखालावहायो जोङो। से घन्टा एबा नै घन्टानि गेजेरावनो ट्रेक्टरजों बा बिघा हाफोरखौ जोङो ओ ए खांनानै
एवखांनानै जोङो बेवहाय बिगियाननि आदबजों मोननाय माखासे ओ बेगरफोरखौ फोनानै जोङो बेयावहाय आरोबाव बे बे आबादा मोजां जानायनि थाखाय ओ मुलिफोर होनायखौ जोङो नुनो मोनबावसै। जिब जुनारनि फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जों गोदो गोदाय जिब जुनारफोरखौ हाग्रायावसो जोङो सिखार खालाम नानै अन्थाइनि अन्थाइनि दाहार अन्थाइनि आगजु बानायनानै दाहार खालामनानै बेखौ जोङो सिखार खालामनानै जानायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो। न' बाङावनो फिसिनानै एबा फानजारिफ्राव जोङो गिथाव जुनार दोननानै जोङो माखासे रंजाथाइबो नु होनाय बेखौबो जों नुनो मोनसै बेनि अनगायैबो गोदो गोदाय सुबुङा माखासे ओ खोमसि खोम मोनानि समाव खोमसियाव जोङो थानायखौ नुनो मोनोमोन बेफोरो जाहैबाय। आ। आथिखालनि मुगायावहाय जोङो मोब्लिब दिहुनन्नानै बिगियाननि रोंगौथिजों मोब्लिब दिहुननानै जोङो आथिखालाव स्राङै खोमसिबाबो स्रां खालामनानै थानो मोनसे बे जाहैबाय आरो मोनसेया जाहैबाय ओ गिलित गिलिर बुस्थु थिखांनानै गोजानाव लानानै थांनो थांनोब्ला जोङो मोसौ गराइ गारिखौ जों बाहायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बिगियाननि आदबजों गिदिर गिदिर गारि मथर तद दिहुननानै जोङो बेजों लांनो मोनसै आरो गुबुन जायगायाव थांनोब्लाबो जोङो जिगु जिगयै जोङो गराय जों नङाबा थाबायनानै जोङो थांनो-थांनो नांगौमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ नै घन्टा एबा से घन्टानि गेजेरावनो जोङो जबे जायगायाव थांनांगौ बे जायगायाव जों सौहैनोसै बासजों थांनो हायो जों रेलजों थांनो हायो बेफोर जाहैबाय बिगियाननि आदब आरो गुबुन हादराव थांनोब्लाबो जोङो गोदोनि दिनावहायो दंफांनि नाव बानायनानै जाहाज बानायनानै जोङो थाङोमोन नाथाय आथिखालावहाय जोङो से घन्टा नै घन्टानि गेजेरावनो गुबुन हादराव सौ बैयो मानो होनबा जोङो बिगियाननि दावगानाया गोबां गोजौ थाखोआव थांबाय जोङो एरु'प्लेन बानायनो हादों। गायाननि आदबजों बेजों जोङो से घन्टा एबा नै घन्टाजों गुबुन हादराव थांनो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो ओ आथिखालाव जोङो माखासे गिनांगौ थासारिखौबो जों नुनो मोनदों बेफोरजों जोङो जाबाय जानानै। सुबुं माहारिया गोबां जिउ खहा जानो जानायखौ जों नुनो मोनदों खौथि खौथि सुबुंनि जिउ खहा जानानै थांबाय गोरलै जेसेनो बिगियाना जौगादों एसेनो मानसिनि सुखु आरामनि गासै। बेखौबो गोरलै खालामनानै होदों नाथाय बेनि सायावबो जोंहा गोबां खहा। दङ बिगियाननि जौगानायाव जोंहा खहा दङ बेयावहाय जोङो गारि मथरजों थाङोब्ला जोङो हरखाब जाब्रबथायाव जों मानसिनि जिउआ खहा जायो बेफोर। आरो माखासे गिथावना खोथाया जाहैबाय जोङो बिगियाननि जौगानायजों जोङो बांसिन। गिनांगौ खोथाया जाहैबाय जोङो। माखासे एथम बम्ब बानायनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों गुबुन हारियाव जोङो बानायनो बानायदों गिलु बालु गिदित गिलु बाथु गिथावना हाइद्रजेन बम्ब इथम बम्ब बेफोरखौ जोङो बानायनायखौ नुनो मोनदों। बेफोरखौ गोसो जायोब्ला गुबुन हादरफोरा ओ से आरो ओ जि जिबा मिनिस्टि गेजेरावनो फोजोबस्रांनो हागौ बेफोरखौ जोङो। सुबुं माहारिनि हास्थायगनाय हास्थायनाय मोनब्ला बेफोरखौ बानायनाय नङामोन। बिगियाननि जौगानायजों बेफोरो जाजोबदों बेफोरखौ जोङो गिनांगौ दङ बेनि थाखाय नो ज गोदोनि समावह दावहा जाफुनायावह जो गोबां सिलाय भारूत बाहायदों बेफोरखौबो आथिखालाव लासै लासै बेफोरो बारायलांनो हमदों बे बारायलांनायनि थाखायनो जोङो गिनांगौबो जादों बेजों सुबुं माहारिनि जिउ खहा जायो। जायनि जाहोनाव हायो गोबां माखासे दुंहाव थासारिफोरा सोमजिदों बिनि थाखायनो एथम बमा दिरुनाय खौ जोंनि ओ गासै हादोरानो मोनसे थांखि लादों जायनि थाखा बाय जोङो बेफोरखौ गिनायनिफ्राय जों गोजानाव थानो हादों।
गासै ओ से सेजौ बा हादरानो